मा मा खालाम
अ नोंथां खुलुमबाय आङो दा ओ बारि बागानावसो दंफैयो नोंथां
ए मा बारि बागान खालामदों
अ नोंथां आङो थालिर बिफांआवसो दङमोन नोंथां
थालिर बिफां गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन बिदिब्ला आङो फोरमायलांनोसै थालिर बिफांखौ मारै गायनाय जायो।
ओ जोंङो थालिर बिफां गायनो थाखाय सिगाङावनो थालिर बिफांनि फुलिफोरखौ बायनानै लाबोग्रोनांगोन थालिर बिफांनि फुलि फोरखौ जोंङो बाजार-बाजाराव नंङाब्ला जोंनिनो गामि खाथि खालाफोराव बायनांगोन। एबा जोंनि न'फोरावनो मालाबाफोर थासनबायोब्ला जोंङो बेखौहाय ओ गायफैनांगोन जोंङो थालिर बिफां गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो गोबां ओ जोंहा गिबियावनो थोजासे हा थांग्रो नांगोन जोंनि आबाद खालामनो जोंङो आबाद ओ जोंङो बे थालिर बिफांखौ ओ गायनो थाखाय जोंहा हा थाग्रोनांगोन जोंङो बे हाखौ गायनायनि सिगां बे हायाव रज'नाय माखा से ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ जोंङो दानफैनानै लानांगोन बा सावस्रांनानै लानांगोन। बिनि उनाव जोंङो सावस्रां लानानै साफा खालामनानै लानानै जोंङो बेवहाय अम माखासे ओ हासारफोर नङाबा ओरैनोबाबो जायो जेबो होनांलाया। दा बिनि उनाव जोङो। जेब्लानाखि जोंनि बे हायाहाय मोजां जागोन अब्ला जोङो बेयावहाय ओ। जोंनि बे बायनानै लाबोनाय थालिर बिफांखौहाय। ओ थालिर बिफांनि फुलिखौहाय जोङो गायफैनांगौ। बे थालिर बिफांखौ जोङो जाब-जाब गायनो नाङा जोङो बे थालिर बिफांखौ एसे गोजान गोजान गायनांगौ जाहाथे जोंनि बे ओ। ओ थालिर बिफाङा जेब्लानाखि देरगोन जेब्ला देरगोन बे थालिर बिफाङ- आ जोबोद नागिरो बारायहैयोब्ला जोंनि बे। ओ थालिर बिफाङाहाय गायनाय ओ फिथाइ। गायनायाव जोंहा एसे जेंना जानो नागिरो ओ जायनि थाखाय जोङो थालिरफोरखौ गायोब्ला ए- से गोजान गोजान खाथि गायनो नाङा जेब्ला जों थालिर ओ बे। थालिर ओ थालिर गायोब्ला जोङो। जोंनि बे हाया थालिर गायनाय हाया एसे सिमा मोजां जायो बे मोजां हाया। बावहाय जोङो गय बिफांफोरबो। गानानै होनो हायो गय बिफांफोर गायोब्ला थालिर बिफांफोर गायनायावहाय गय। बिफांफोर । गायदेरोब्ला गय बिफांफोरा जोबोर मोजां जायो थाजा दिदोमै थायो। जायनि थाखायनो ओ गय बिफांफोरखौबो गायनो हायो साइड साइदआव। बिदिनो थालिर बिफाङाहाय जोङो थालिर बिफाङा एबा थालिरआहाय। गोबां जातनि थायो जेरैहाय मालभक। ओ थालिर दाावखा। बेबायदिनो गोबां थायो। सिनि साम्फा जोङो थालिरखौहाय। जानायावबो बाहायो एबा जोङो ओंख्रि जानायावबो बाहायो जोङो फाराय- एवनानैबो जायो जोङो बेखौहाय मेथाइ एबा। ओ जाग्रा। गोरानै जाग्रा हिसाबैबो बाहायनो हायो जेरै जोङो ओंख्रि जानो थाखाय जोङो था- थालिर दावखाखौ बाहायनाय जायो थालिर दावखाखौ जोङो। ओ बिगुर जिरनानै बेखौ ओ। फि एसे फिसा फिसा हाना लानानै। हाय गुबुन गुबुन बेबायदिनो जोङो ओ माखासे थालिरफोरखौ जोङो फुजायाव होनाय जायो। जोंहा एबा जोङो ओ फुजायाव ओ भगब- होनाय जायो । जोङो ओ थालिरखौहाय। जेल्बानि थालिर बागान गायनानै ओ थालिर बागाना गिदिर जागोन अब्ला जोङो बे जोङो थालिर मोननो हागोन आरो थालिर फिथाय मोननो हागोन । बे थालिर फिथायखौ जोङो आ बाजाराव फानै ओ जों न'खर समाजा एबा गुबुन गुबुन समाजा जायनो आबाद खालामदों बिसोरो सुबुंफोराहाय ओ थालिर बिफांखौहाय थालिर बिफांनि फिथाइखौहाय फाननानै रां आरजिनो हायो बे रांनि गेजेरजों बिसोरो गावसिनि न'फोराव गावसिनि न'खराव गोनां जानाय माखासे रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो बेफो फैसा थाखाखौ बिसोरो गावसिनि फिसा-फिसौनि लेखा फरायनाय गावसिनि जानाय-लोंनाय गावसिनि गाननाय-जोमनाय गावसिनि गावसिनि थांलाय फैलाय हान्थिनाय हान्थामेला राहानि हान्थिनाय बेफोराव बिसोरो एसे एसेबाबो ओ बाहायनायाव हेफाजाब मोनो गावसिनि लोमजानाय साजानाय नायनायाव एसेबाबो हेफ हेफाजाब होयो बे राङा जायनि थाखायनो ओ जोङो
लिर बिफांखौहाय ओ गायोब्ला जोङो रांबो आरजिनो हायो। थालिर बिफाङाहाय ओ जोंनि बर' समाजावबो थालिर बिफां गायनायाहाय गोबां जाबाय आथिखालनि जुगाव ओ ओ गोदोनि जुगाव जोङो बारा नुनो थाङामोन बेफोरबायदि ओ गय बि ओ थालिर बिफां गायनानै आबाद खालामनाय बेखौ थालिर बिफांनि जेहैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो मानो होनोब्ला थालिर ओ थालिरा जाहैबाय जों थालिरनि गोनांथियानो जाहैबाय जों फुजानि थाखाय बाहायनाय जायो बांसिनानो आरो बांसिन नानो जानायनि थाखाय ओ जायनि थाखायनो ओ थालिर बिफाङा गोबां ओ गोनांथि जायो थालिर बिफां थालिरबिफांखौहाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि ओ फिफां बेवहाय आथिखाल जुगाव गोबां गायनाय जाबाय। आबाद मावनाय थालिर बिफांनि थालिर बिफाङा जेब्लानाखि फिथाइ थायगोन बे फिथा थाइखौ दानफाय ओ दानफायो अब्ला जोङो बे थालिर बिफांखौबो दानफायफानाय जायो। मानो होनोब्ला बे थालिर बिफाङा बोराय जानानै गाज्रि जानो आरो जेब्लानाखि जों बेखौ दानफायगोन अब्लाा बिनि रोदानिफ्रायनो गुबुन मोनसे गोदान खिलिगोन।
गुबुन मोनसे गोदान ओ गुबुन मोनसे गोदान थालिर गोबां खिलियो बेबायदिनो खिलि खिलि गोबां बारायलाङो थालिराहाय थालिरा बेबायदि बारायलांबाय थानायनि ओ थाखायनो ओ जोङो एसेल' थालिर गायफैयोब्लाबो गोबां थालिर जानो नागिरो जोंनि बारि बागानावहाय। ओ बेयावनो ओ बुंनानै आङो आंनि बे थालिर गायनायनि सोमोन्दै सोमोन्दै फोजोबनाय जाबाय। ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओंख्रिसो संगासिनो दङ मोनाबिलिबो जाबाय नालाय ओंखायनो।
अ' अ' नोंथां अ' बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बे बर' हारिनि अनला ओंख्रि नों दा संगासिनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो। जोंना बे अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे जि आइ थेग मोननाय ओंख्रि। बियो बेखौहाय दा आङो संदों बेदरजों संदों दाउ बेदर। बेवहाय बियो अनलाखौहाय सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै लागोरना नै देना नै लायो उवालाव बियो दाथ' आरो आजिखालि ग्रेन्दार दंखायो। कारेन्टनि बेजोंबो देयो बेजों लोगोसे बेदरखौ एवनानै लागोरबाय बाय लाखांनायनिफाय गासिबो बानलु संख्रि आरि नांगौ सिबां बिखौहाय होनानै दै होनानै गोदौ होबाय। बिनिफ्राय अनला अन गुन्दै देनायखौहाय होबाइ मोजाङै गोबाव गोदौ होबासो गोथाव जायो बेनि उनावहाय होबा खारै होबाय खारै होनानै खारै होनानै दसे गोबाव दोनबाय गोबाव दोननानैहाय अनला ओंख्रिया मोनबाय जोंनि बे दा अनला ओंख्रि जाला जाथिफ्रानो सोलोंनानै जों गासिबो हारिनि ओख्रिखौहाय बेलजातिफ्राबो सोलों दायो बयबो आरो बेजों लोगोसे बे बर गोबां रां आरजिनोबो हासै आरो बे अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोरा बयबो संनो बो रोंखागौ आरो बयबो गोथाव मोनखायो। आरो बे अनला ओंख्रिखौहाय जोंनि फोरनो बांसिन जायो आं बेखौ सानो। अनला -अनला ओंख्रियाहाय अनला ओंख्रिजों गोदोनि समावहाय हाथासुनि हाबाबो खालामनाय जायोमोन बे हाथासुनियाव हाय हाथासुनि हाबायावहाय अनला ओंख्रियाव खारै होनाय जाया आरो। गुफुरैनो संनानै हाबा खुङो गोदोनि समाव नाथाय दानि बे आथासुननि हाबायावहाय हाबाखौ नुनो थांलिया गासिबो गिदिरल' खालामसै आरो जोंनि बे अनला ओंख्रिखौहाय आलासि दुमसि सिबिनाय राव सं ओंखाम गोरलै बिदिनो मानसिफोर बुरजा आलासि दुमखि ज' जालायनाय हाबा खेराइ बिदियाव अनला ओंख्रि संनो मोजां जायो मानोना बेवहाय बुरजा मेगंनि गोनांथि जाया न'आवनो माइरं था गोबां आलासि दुमसि बुजायनो हानाय जायो। आरो बे अनला -अनला ओंख्रियाव अनला- अनला -अनला ओंख्रिया दाउ बेदरफोरजोंल' जाजाया ओरैनो बो जाजायो। बांसिनानो दाउ बेदरफोरजों जायो बे अनला ओंख्रिखौहाय जों बयबो जायो। जोंनाथ' गासिबो न'खरावनो अनला ओंख्रिखौल' बांसिन संनो खावलायो।
नों
अन ला अन ओंख्रिया अनला ओंख्रिखौ बांसिन ओंखाम गोरलैयावबो संनाय जायो ओंखाम ओं गोलैयावहाय अनला ओंख्रिखौ मे बांसिन गाहाय ओंख्रि होननानै बानायनाय जायो आरो अनला ओंख्रियावहाय ओंखाम गोरलै दिनावहाय होनानैहाय बोथोरनि फार माइरं बा आबाद हिसाबै बेखौहाय। बयनोबो संनानै जाहोयो। अनला ओंख्रियाव। अनला-अनला ओं-अनला ओंख्रि। ओंख्रिया जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि।
अनला ओं-अनला ओंख्रिखौहाय। हाबाफ्राबो होजायो ओरैनो माब। आरो बयबो अनला।